औ हेल'
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
औ आं नोंथांनिसिम इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिना होनो हा हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ दा इन्टारनेट बुङोब्ला बेयाव ववाट्सेएप इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बायदि बेफोरखौ सालायनो हायो आरो इन्टारनेटाव
औ औ
अ आरो एखमब्ला बेफोरखौ सुबुंफ्रा बाहायनो रोङाब्ला बेफोरबो मानसिनि जिउआव गोहोम खो आरो
औ नंगौ
बेफोर इन्टारनेटआ सुबुंफोरनि बाहायनो रोंनाय रोङैनि सायाव सोनारो आरो
औ
ओम ओ बेखौ सुबुंफोरा मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला ओ बियो सुबुंनि थाखाय मोजां आरो जबोर मोजां ओ बेयाव गोबां ओ मोजां गाज्रिनि खोथा हाबनानै थायो
औ
आरो बे इन्टारनेटाव ओ सुबुंफोरनि सोलोंथाइनि फारसे गोबां ओ मोजां गाज्रि गियान बायदिफोरा हाबनानै थायो बेयाव
औ नंगौ
अ ओम बिनो ओ वाटसेप बायदिफोरावबो ओ बिब्दिनो लेखानि फारसे गोनां खोथा एबा ओ सोंनाय फिन्नाय बायदिफोरखौ बिब्दिनो मानसिफोरा लोगो एबा फोरोंगिरिफोरनिफ्राय अ खोथा एबा अ सोंनाय फिन्नाय बायदिफोरखौ सेन खालामलायनानै हेफाजाब मोननो हायो आरो
औ नंगौ
ओ बिब्दिनो आरो ओ फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिफोरावबो ओ बिब्दिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय एबा गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथाय बायदिफोरखौ गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्रा ओ बिब्दिनो खौरां मोनहैयो आरो
औ
मोजां गाज्रिनि जाथायखौ
औ
दा बेनो आरो आरो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होनो हागोन ना
हागोन नोंथां
औ दे।
इन्टारनेट होनोब्लाथ' ओ जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बायदि रोखोमनि मुवाफोर नि गोनांथि जायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
जायमुवाफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव ओ साम। सानफ्रोमबोनि गोनां आरो हेफाजाब होगिरि बेसेन फारसे गोसो होनाय। होनाया मोजां।
औ।
सान। साफ्रोमनिबो न'खराव नांनाय मुवाफोरनि अनगायैबो जोंनो। ओ गोनां जायो।
रंजा बाजा बायदि जायगानि। बायदि खौरां आरो थांलाय फैलायनि राहाफोर। बेफोरखौ मोनग्रा आरो होग्राफोरनि। बिजोंफोर।
आरो।
जेरैबायदि मोब्लिब ‌ टेललिफन टिभि कम्पिउटार बेफोरखौ जोङो आरो खौरां बिलाइ बेफोर गासिबो बो एंगार हायो आरो।
औ औ।
बेराफारसेथिं बेनि गेजेरजों गासै बुहुमखौनो। गावनि ओ न' खथायावनो जिरायनानै नुनो बा खोनानो आरो गोजान जायगानि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिलायनो हायो आरो।
औ।
ओ जोंनि सोलोंथाइ लानायाव बेफोर मुवाफोरा मोनसे एंगारनो हाथावि बैफोर मुवाफोरनि हेफाजाबजों सोलोंथाइखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो। बिदि आरो।
औ औ।
जेरैबायदि कम्पिउटार
आथिखालाव जोंनि थाखाय मोब्लिब गोहोआ जेरै बायदि गोनांथार कम्पिउटार टाराबो बेबादिनो गोनांथार आरो एंगारथावै मुवा जाबोदों।
औ।
दारा सुबुंफोरखौ बायदि समाव बायदि रोखोमै हेफाजाब होनो हायो। बेनि गेजेरजों मानसि फोर मावनो हायै गोब्राब खामानिफोरखौ गोरोन्थि गैया जासे बा गोख्रोङै मावफुंनो हायो।
औ
दिनैनि जों जाय गोदान मुगानि कम्पिउ दार नुदों ओ बेफोर बे कम्पिउटारखौ
जिगुजौ मायथाइनि समाव इंलेण्डनि देभेनसार मुंनि ओ गंसे गामियाव सासे सोमोनांथाव आखा फाखा सोलो गियान गोरों सानखांथिगिरिया बे कम्पिउटारखौ दिहुनदोंमोन आरो।
औ औ।
बिथां बिथांनि मुङानो जाबाय चार्लस वेबेस।
औ
आथिखालनि मुगायाव जों कम्पिउटारखौ सोलोंथाइनि थाखाय नुनाय बा खोनानाय आरो मोनथिसारनायनि आइजें हिसाबै बाहायनाय जायो आरो।
औ औ।
बेबायदिनो कम्पिउटारनि कम्पिउटारनि जेरै जोङो गुदि हाबाफोरखौ मावफुंनो हानाय जायो। जेरैबायदि साननाय बिजिरनाय थिसननाय दोनथुमनाय सामलायनाय आरो ओ दिहुनहरनाय बेफोर खामानिखौ जोङो कम्पिउटारनि जोहै मावनो हायो आरो।
औ।
बेबायदिनो टेलिभिसन टेलिभिसनाबोथ' इन्टारनेटनि मोनसे गोनांथार मुवा।
औ
टेलिभिजननि हेफाजाबैबो जोङो न' खथानि सिङाव जिरायनानै बुहुमाव जानाय गासै खना खनला जाथायफोरखौ खोनानायजों लोगोसे थोंजोङै नुनो मोनना मोनना साबसिन बुजिनो हायो आरो।
औ।
टेलिभिसना जाबाय बबेबा जिनिस बा नुथायनि ओ सानथुनखौ गोजान जायगानिफ्राय दैथायहरनानै ओ फैसालियाव बेरखांहोनायनि मोनसे जन्थ्र।
औ औ।
सावथुनखौ बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव दैथाय हरनाय खान्थिखौनो ओ गुसुङै जोङो टि भि होननानै बुङो आरो। बेबायदिनो गोबां गोजान किल'मिटारनिफ्राय मानसिफोरनि नुथाय रायज्लायनाय राव फाव फेसन गाननाय जोमनायनि हारिमु बायदिफोरखौ जोङो टिभि नि जोहै नुनो हायो आरो।
औ औ।
बेबायदिनो ओ आथिखालावथ' गोबां ओ जानबुंखौ जोङो बाहायनाय जायो।
औ।
बे जानबुंङा जाबाय ओ थारजों जरा गैयै बिगियनि बिहोथाय। बेखौ मोनसे रोखोमनि फन आरो बार गैयालासे बे रोखोमनि फनखौ जेरावनो गोसो बेयावनो लाबथिंनानै रायलायनो हायो, बेनिखायनो बेखौ मबाइल फन होननानैबो जोङो बुङो आरो।
औ।
फारसेथिं ओ गारिजों थांबाय थानाय समावबो बे फनजों खोथा रायज्लायनाय ओ बा कार आथिखालाव एसे समनि गेजेरावनो खम बेसेन बाहायनानै मबाइल फननि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हानाय जाबाय समजों लोगोसे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिनो हानाय जाबाय बेफोरबायदिनो मबाइला जोंखौ गोबां हेफाजाबबो होबोगासिनो दं आरो
औ औ
बेबायदिनो टेलिफनाबो टेलिफनाबो ओ जाबाय सोदोबजों मोब्लिब राहाराव सोलायनानै बेखौ हानि साजों थांनाय तार बा हानि सिंजों थांनाय केबोलनि गेजेरजों ओ गोजानहालागै दैथायहरनानै बै जायगायाव थिग गुबै सोदोब बायदि सोदोब सोरजिहोनाय जन्त्र बे जन्थ्रआ खुगानि खोथानि सोदोब दोहौखौ खोथा ओ हरनो नाजावनो आरो ट्रेन्समिटार बा दैथाय हरग्रा जन्त्र आरो सोदोबखौ आजावनो थाखाय रिसिभार बा नाजावग्रा जन्थ्र होनानैबो जोङो मिथिनाय जायो आरो आथिखालावथ' ववाट्सेएप फेसबुक इन्स्टाग्राम नङाबानो जाला नङा होनबानो नोंथां गोबां मानसिफोरानो बे वाट्सप फेसबुक बा इन्सटाग्रामफोरखौ गोबाङानो नाय नायनानै गाज्रिबो जादों बा सोरबा मोजांबो मोजां लामाथिंबो थांदों मानो होनबा फे फेसबुक इन्स्टाग्रामाव बांद्राय ओ सम होबाय थाब्लाबो ओ जोंनि थाखाय मोजां नंङा आरो बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ औ औ दे